अ' नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आंथ' दा दं ओरैनो जिरायनानै नोंथाङालाय?
नोंथां आंबो एसे जिरायना दं नोंथां। नोंथाङा सम दंब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां सम दं।
नोंथाङा होमबा जोंनि बे बैसागुखौ जों माबायदियै गोदोनिफ्राय फालिगासिनो दङ आरो जों दा माबायदि फालियो नोंथाङा एसे फोरमाय हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन जेनेबा बैसागु बैसागु होननाय लोगो लोगो जों बर' सुबुंफोरनि मोनसे बियो मख'जाथाव जों बर' सुबुंफोरनि मोनसे मख'जाथाव एबा सोमोनांथाव फोरबो आरोना
नंगौ नोंथां नंगौ।
नं नंगौ जाय जोंनि गोदान बोसोरनि जागायनायखौ दिन्थियो। जेनेबा जोंनिया आगोलथ' जोंनिया बैसागुखौ जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव जोंनिया लायनो से माहायावलागै फालियोमोन थामजि दिनाव लागै नाथाय दा मानसिफोरा गोबां समनि आंखालाव गोलैबोदों नङा होमबा जुगाबो जुग बोबाय जायनि जाहोनाव जोंनिया जायनि जाहोनाव जोंनिया मा होनोमोनलाय बेखौ दानिया स्नि सानल' फालियो नङा होमबा औ नोंसिनि औ समनि आंखालनि थाखाय स्नि सानल' फालियो। जोंनिया बैसागुनि गिबि सान जेनेबा मोसौ बैसागुनि सानसो सिगां जोंनो जेनेबा जोंनिया गिबि बैसागुआव मोसौनिनो जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेनि गिबि साननि जोंनिया सानसे सिगां मा होनोलाय जोंनो जा नांगौ बेसाद बेखौ जों बुथुमग्रोना लायो आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बुथुमखांना लानायनि उनाव जोंना जेरै बुथुमनायाव जोंनि बेसादफोरा जाबाय बेफोरो जेरै खाद्रि हालदै पानेल लाव फान्थाव आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया गोबां जेरै थाराय देग्लिगिथि बेफोरखौ जों बुथुमग्रोना लायो बुथुमखांनायनि उ उनाव जोंना बेनि अखानायै मोसौ बैसागु जागायनाय लोगो लोगो फुंङाव सिखारनानै दुगैस्र'नानै साफायनो बेनि उनाव जोंहा बेफोरखौ हायो आरोना हानानै जेनेबा जोंहा माला बानायो। मोसौ बुग्रा बानायो बिदि बानायखांनायनि उनाव जोंना मोसौखौ जों थुखैयो आरोना बिलो बा फुख्रियाव लाबोननानै जेनेबा साखाथियाव बिलो दंङबा बिलोआव थुखैयो। नंङाब्ला जोंना दै नंङाब्ला जों मोसौ खौथ' थुखैयो नालाय बेखौ थुखैयो आरो नंङा होमबा नोंथांङा? औ बिदि थुखैखांनायनि उनाव जोंनिया मोसौखौ जोंङो बुयो आरोना जेनेबा जा खुग्रा बानायदोंमोन बेजों जोंङो बुनानै जोंङो मोनथोर रायो जा लाव जाब फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारैबाय था बेखौ रायनानै फिन
नंगौ।
नेथ गैया नामा नोंथां जेनेबा जों बे रायखनायनि उनाव जोंना बे जेनेबा जोंना बेवहाय आग्लायखांनायखौ बे मालाखौ जोंङो दैयाव मोनसे जेनेबा अखुमसेयाव मोनसे न' आलाय मोनसे बिदि आलायजोबो आरो ना। जोंनिया उनाव जोंनिया बेनि उनाव जोंनिया बे मोसौखौ जोंङो फोथाराव हेंगारना हरो। फोथा हेंगार हरखांनायनि उनाव जोंहा बेनि जेनेबा मोना मोना समजाबा बेनि गोजाम दिरुंखौ सोलायना बेनो गोदान दिरुं होयो आरो ना फाथोनि गोदान दिरुं। जों बेखौ गोजाम दिरुंखौ जों जेनेबा हायाव फबनानै होननायबो खोनायोबा बेलेग साइ सानजाहा साइ गार होननायबो खोनायो नंङा होमबा नोंथां? औ औ बेनि उनाव जोंहा बेखौ बानायखांनायनि उनाव जोंना जों मोसौनो जों गोदान आं न्दोनदाल होयो आरोना जेनेबा जेनबानि फाथो दिरुंनि बेखौ होखांनायनि उनाव जोंना मोसौवा बुंफोनना बुङो जाथोंना मोसौनि गंङाव जों थाव फोनो आरोना बेनि उनाव बेनि सिङाव जोंङो बेनि आव बेनि उनाव जोंनिया जोंङो बैसागुआव जायो जाग्रा बेसाद मान होनखालि जोंनियाबा जाग्रा बेसाद सेजौ से थाखा जों बेखौ जानाय लोंनायाबो
देहा सोलेराव थानाय बेमार आजारफ्रा जोंनि लायनो हामोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेनि उनाव बेनि उनाव जोंना आरोबाव जेन जोंनिया मान होन मान बेनि उनाव जोंनिया मान होनाय हाबाफारिया जायो आरोना। जाय जों जायाव जेराव जोंङो जोंनि गोदोरखौ मान होयो जेरै जोंनि गोदोर बिमा बिफा जेनेबा आदा बाजै बिदि गोदोरफोरखौ मान होयो मान होखांनायनि उनाव जोंनिया बैसागु मोसानाया जागाय जेनो आरोना नोंथां बैसागु मोसानो थाखाय जोंनो जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा जोंनिया गोबोद लैहोर लैहोर ओंखारफैयो जोंनि बरनि गाननाय जोमनाय जेरै आरनाइ। आरनाइ गस्ला आरनाइ फालि। आरनाइ गामसा एमफ्राय जोंनि आइजो माहारिफोराबो दखना दखना थावसि बेफोरखौ बेफोरखौ माबानानै लैहोर लैहोर मोसानो ओंखारबोयो आरोना नोंथां ओंखार बोखांनायनि उनाव जोंना औ ओंखार बोखांनायनि उनाव जोंना गायनो बेफोरखौ बेनिफ्राय ओंखारबोखांनायनि उनाव जों ओंखारबोखांनानै जोंनिया गुबुन दाब दाब जायगा बा जोंनि गामिनि जा गामियावबो मोसायो जेनेबा जों स्नि सान मोसायो आरोना बे मो मोसानायावनो जोंनिया खाम सिफुं सेरजा जथाजो रंजानायखौ मोजां मोननानै जोंनि गामिनि सोरबा सोरबि मानसिफोरा जेनेबा जोंनो सोरबा सोरबि नखरनिफोरा जोंनो जौ सेरेब बिदि अनना होयो आरोना आरो जोंनिया मोसानायाव नियम दंखायोदि जोंङो मोसानो थाङोब्ला जोंनो रां एसे नङाब्ला फोर जोंनो माइरंखौ एसेखौ हरखाथारो नङा होमबा नोंथां? औ जाय फैसाजों जोङो खाना जायो जेरै बैसागुआव जों खाना जायो जाय फैसाजों बेनि उनाव जोंनिया बैसागुनि जोब थिसानाव बे खानाखौ जायो आरोना गासैबो लोगो नांनानै रंजा बाजायै उम नोंथांनावबो बिदि बैसागुफोरनि माबाफोर रोंगौथि दंब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों
औ नोंथां दा जोंनाथ बैसागु होनब्लाथ नोंथाङा जेरै फोरमायलांदों बेफोरबायदिनो जोंनि बे ओनसोलथिंबो बेफोरबायदि बैसागुखौ फालिनायखौ नुबोदों आरो थां आरो जों फालिगासिनो दङ जेरै जोङो बुंनो थांङोब्ला जोंनाथ गिबि सानखालि जों माने जोंना जेब्ला सैथो दाननि जोंना लास्ट माने माने सैथो दाना जेब्ला जोंना जोबनो जायो अब्लानो जोंना मोसौ थुखैनाय जोंना हाबाफारि माने बैसागुखौ जोंना खुङो आरो नोंथां
औ नों
जेरै जोङो माबायदि खुङो होनब्लाथ जेरै जोङो लाव फान्थाव जोंना हालदै बायदिसि ना जोंना थाराय जोंना दिगलिटि आरो जोंना मोखना मोखनानि जोंना थाराखौ नांगौ जायो नोंथां बेनि उनाव जोङो बै थाराफोरखौ माने जोङो मोजाङै जोङो माने खाना लानांगोन आरो नोंथां खाना लाखांनानै जोङो बै लाव फान्थावनि जोङो बे अ औ जोङो गथा गथा जोङो हानानै बेखौ माला सुनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला जों औ बेनि जोंना सानसे सिगांनो जों बेखौ बुथुमना लाग्रोनांगोनांगोन आरो नोंथां जाहाथे जोंनाथ माने नखरावनो जोंना नांगौ समाव मोनजोबा नालाय नों थां बेनिखायनो जों बेखौ बेनि सानसे सिगांनो जोंना बेखौ जोंना जगर लाजोबनांगोन नोंथां जाहाथे जोंना माने जोङो उथिबानो जोङो फुङाव जोङो मालाफोरखौ बानायनो हायो नङाब्ला जोंङो बेनि उनाव जोंङो माने नागिरनाया जोंना गोबां सम नांगौ जायो नोंथां बेनिखायनो जोंङो बे ला लाग्रोबनानै जोंङो बिदिननो मोसौखौ जोंङो गलिनिफ्राय हरनांगोन आरो नोंथां दिहुननानै जों बिसोरगाव फुख्रि नङाला बिलो हाखर बायदिसिनायाव जोंङो माने लांना लांनानै जों बेखौ मोजाङै जोङो थुखैनांगोन आरो नोंथां थुखैनानै जों बिसोरखौ मोनसे माने बिफां नङाब्ला जों बायदिसिना जोंना खाग्रा मोसौ खाग्रा दं नालाय बेयाव जोङो खान दोनथ'नांगोन आरो नोंथां खाना दोन' थनानै जों बेसोरखौ एसे माने थाथ'नो होननानै जोङो बेसोरनो जोंङो माने हांगार माने जोंनिया सारायनि हांगार खान्थालनि हांगारखौ जोंङो लाना फैनानै जों बिसोरनो फथा होनांगोन आरो नोंथां फथा होनानै जोंङो बेखौ मोदोमफोरावबो एसे फोनांना नांगोन आरो माने बेनि उनाव जोंना बै लाव फान्थावनि जोंङो माला खालामामनायखौ जो लाना फैनानै जों बिसोरनि बिसोरनाव जोंङो जि दङ जोंना लाफानांगौ बिसोरखौ सारनांगोन आरो सारनानै जोंङो थारजों जो एसे बुनांगोन नानै जोंनाथ' गोदोनिफ्राय बुंनाय लाव जा फथाव जा बेखौ जोङो होननांगोन आरो खांनानै जोङो सल'खौ होनखांनानै जों बिसोरखौ दुब्लि फोथार लांदां जायगाफोराव हगारना होनांगोन आरो हगारना जाहाथे बिसोरो माने बै सानसेखौ मोसौनि माने फुजानि सानसेखौ बिसोरो मोजाङै आलो गोजोनै बिसोरो गिदिंनो मोनो बेनि थाखाय न बिसोरखौ लांदां फोथार नङाब्ला दुब्लिबारिफोराव हेंगारना होयो आरो नोंथां बेनि उनावथ' जोंना जेब्ला बिसोरखौ जोंना लाबनो सम जायो अब्लाथ' जोंङो दुब्लि माने फोथाराव लायनो थांला जोंना बैखौ जोंङो बिसोरनो माने गोदान फागा नङाब्ला दिरुंफोरखौ जोंङो बाथोआव जोंङो बाउनानै बेसोरखौ जोंङो माने गानहोनाय जायो आरो नोंथां लाना फैनानै बेनि उनावथ' जोंना बैखौ लाबां मानोमोन बेनि लाबखांनानै जोंना थ' माने साहानावनो जोंङो माने गोदोनिफ्रायनो जोंना फोथायनाय दं सेजौथासे जोंना मैगं जानाय जायो बेयावथ' जोंना गोबां दं जेरै जोंना दंङ थालिर मैगं जोंना बायदिसिना दं आरो नोंथां बेफोरखौ जानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव बेसोरखौ माने मोसौखौ लाना फखांनानै जोंङो बेनि उनावथ' जोंना मोसौनि दिना म माने जोब्बाय मथ' बैसागुआ बिनि उनावथ' जोंना नैथि सानखालिथ' जोंना मानसिनि बैसागो नालाय नोंथां मानसिनि बैसागुआव जोंङो बेयाव जोंङो मानसिक मानसि माने गोदान गाननाय जोमनाय बर' हारिनि आर'नाइ बायदिसिना गाननानै गामसा दखना गाननानै जोंङो माने गोदोरा उन्दैखौ बोर होयो आरो नोंथां आरो जोंना नखर नखरजों थांनानै बैसो गोराफोरनिफ्राय जोंङो बोर लायो आरो बेफोरबायदिनो जोंना बोर लानाय फोराव जोंङो बायदिसिना जोंना जानाय लोंनाय दं नालाय बर हारिनि बेफोरखौबो जोंङो जायो आरो नोंथां बेनि उनावथ जोंना बे थामथि सानखालि जोंङो बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला जोंङो जयैनो जोङो न'खर न'खर थांनानै जोंङो जि एसे हरो बेखौनो लानानै जोंङोसा मोसायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंङो बे बादिनो मोसायोै मोसायो जोंना जेब्ला जोंना बैसागुआ जोबनो सम जायो अब्ला जोंङो बै बेसेबां जोंना रां माइरं मोनदोंमोऩ। बेखौ जोङो ज' खालामनानै जोङो बोथिसे ओंखाम जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंना बेफोरबादि नो जोंना बैसागु माने जोंनि बे ओनसोलाव बैसागु बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो आरो नोंथां। आरोथ' बुंनो थांब्लाथ' बैसागुआ जोंना गोदोनि गोदोथ' जोंना गोबाव सान माने फालियोमोन माने
से दानाव लागै। बेनि नाथाय आथिखालावथ' स्नि सान सप्तासे जोङो फालिनायखौ नुबोदों आरो नोंथां। औ होमबा नोंथां जोंना रायज्लायनाय समा जाथबायमोन नोंथां। औ नोंथां गोजोनथों नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।